ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं गामियारि आरो सोहोरारिनि,, से ओ,, ए एसे सावरायगौमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
नोंथाङा होमबा जागायदो।
औ जोंनिया गामि आरो,, सोहोर ओनसोलनि सुबुंफोरनि साननाय हनाय आरो थानाय जा हुदा,, बेयो आलादा- आलादा जायो। जोंनो गिबियावनो आरो गामि ओनसोलाव थानाय सासे सुबुङा ओ गामि,, ओनसोलाव थानानै खायफाया ओरैनो बानायबो मोनो ओ बिथाङा,, सानो जे सोहोर ओनसोलाव आं थानाय मोनब्ला आङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनगोन। आं बेफोरबायदि जानो हागौमोन बेफोरबायदि आं मावगौमोन होननानै सानो,, आरो फारसे साइदनि बेराफार,, थिं जोंनिया जा नोगोर एबा सोहोर ओनसोलाव थानाय सासे सुबुङाबो सानो,, जे आङो गामि ओनसोलाव थानायमोनब्ला आङो ओरैबायदि मावगौमोन आरो,, ओरैबायदि समायना नुथाय नुगौमोन आं ओरै,, जागोमोन एबा,, आं मोजां बारहावा आङो गामि ओनसोलनिफ्राय मोनगौमोन होननानै सानो आरो,, बेफोरबायदिनो सोहोराव थानाय,, सुबुङा गामि ओनसोलाव फैनो लुुबैयो आरो जा गामियाव थानाय सासे सुबुं बियो सोहोर,, ओनसोलाव थांनो लुबैयो ओ बुंनो थाङोब्ला,, जोङो सोहोर ओनसोलनि जा ओ जोंनिया,, जा गामि ओनसोलनि जा नुथाय जा मिथिंगानि मिथिंगाजों बुंफबनाय सोमख खोर बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बिबार बारि आरो आबादजों बुं फबनाय बेयो ओ थारैनो बयनिबो गोसोखौ बोहोयो गावनि ओ गामियारि जिउ खुंनाय राहाया आरो एसे मिथिंगाजोंनो सोनारनानै एबा आबादजोंनो सो नानै बांसिन सुबुं फोरानो जिउखौ खुंलाङो आरोना गामि ओनसोलाव ओ आरो गामि ओन ओनसोलाव बेराफारसे साइडखि जोंनिया सोलोंथाइ एबा फरायसालि फोराबो एसे खम आरो जा डक्टर एबा ओ मेडिकेल फोराबो एसे खम आरो शपिं मल एबा बेफोरबायदि गलाफोर नि एसे आरो लोगोसेनो जा गारि मथरनिबो एसे ओ खम सुबिदा जोङो मोननो हायो जायनि थाखाय जोङो सोलोंथाइखौबो एसे गामि ओनसोलाव गोजौ एबा नांगौ रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लानो हाया। बेराफारसेथिं जोंनिया जा सोहोर ओनसोल बे सोहोर ओनसोलखि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोजौ गोजौ जोङो सोलोंथाइ जोङो मोननो हायो लोगोसेनो जोङो गोबां ओ बेफोराव सोहोर ओनसोलाव दारिमिनफोर थानायनि जाहोनाव जोङो खामानिनि आंखाल जानानै फैया। जुदि सासे सु सुबुङा साख्रि नागिरनानै मोनाब्लाबो बिथाङा बेफोरबायदि इडास्ट्रि एबा दारिमिन फोरावबो बिथाङा हाबना थानानै ओ खामानि एबा न'खरखौ सुंथानो हायो। हायो नाथाय गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि खामानिनि एसेबां ओ सुबिदा मोना आरो एसे खामानिनि गोब्राब।
बेराफारसेथिं ओ नोगोर ओनसोलाव जोंनिया जा देहा फाहामसालि आरो सोलोंथाइ फरायसालि लोगोसे गला एबा ओ बेफोरबायदिनो गेदोर गेदोर मार्केट बेफोरो गोबां सुबिदा जायो आरो गारि मथरनिबो होंगो दोंगो जायो आरो। बेराफारसेथिं जा सोहोर ओनसोलनि नाला एबा बारहावा बेयो जोबोर गुबुंले जायो। गुबुंले जायो जायनि जाहोनाव सोहोर ओनसोलाव सुबुङा बेराम जानायनि जा ओ।
चान्स बेयो माने गोबांसिन जायो आरो गामि ओनसोलनिफ्राय गामि ओनसोलाव बिफां लाइफांजों बुंफबनायखाय बिनि जा बारहावा बियो ओ गोजोन आरो निजोम सुदेम जायो आरोना नोंथाङा गामि ओनसोलाव थानानै साबसिन ओ मोनो ना नोंथाङा सोहोराव ओ आं थानायमोनब्ला मोजांसिन जागौमोन होननानै नोंथाङा सानो
आङो गामि ओनसोलावनो थायो नालाय नोंथां गामि ओनसोलखौ आं साबसिन मोनो आरोना नोंथां ओम गामि ओनसोलाव थानानै जेनेबा मैगं थाइगं खेथि खालाम खालामनानै ओ बायदिसिना ओ समायना समायना जायगाफोराव बेरायनानै मोजां मोनो आरो ना गामि ओनसोलाव थानानै ओ बेबायदिनो आं आं सानो जे जों गामि गामि ओनसोलाव एसां गोजौ थाखो लागे फरायनो हायाब्लाबो एसे थाखोआव फरायनानैब्लाबो जोङो ओ होनोब्ला सोहोर ओनसोलाव थांनानै एसे खामानि मावहैनो लुबैयो आरोना नोंथां
औ
मानो होनबा बांसिनानो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सोहोर ओनसोलाव थां थाहैनो लुबैखायो नोंथाङाबो एसे फोरमायलांखादों
नंगौ नंगौ
खायसेया गामि ओनसोलनि गामिनि गोजोनखौ लुबैयो आरो खायसेया सोहोरनि ओ सोहोरनि गोजोनखौ लुबैयो आरोना नोंथां गावबा गाव सायख'नाय थायो गावबागाव सायख'नाय थायोना होमबा नोंथां
नंगौ बिनि अनगायैबो नोंथां आङो फंनैसो बुंनो लाबावनि ओ जोंनिया जा गामि ओनसोलाव जोङो जा मैगं थाइगं हााइ बाजारनिफ्राय मोनै एबा जोङो गामिनि जा सुबुंफोर बियो आबादजोंनो नांथाबनानै थानायनि थाखाय जोङो दा ओ गामि ओनसोलनि मैगं थाइगंनि जा रेट एबा दाम बेयो एसे खम जायो आरो नोगोर ओनसोलनिफ्राय दा नोगोर ओनसोलनि मैगं थाइगं आ जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो बै ओनसोलसिम जे टाउनफोरसिम लांनाय जायो नालाय बेफोराव एसे ओ जोंनिया दामा एसे बारा जायो आरो बेनि थाखाय एसे नोगोरनि जा सुबुंफोर बेयो एसे गोबां बेसेन होनानै जानांगौ जायो लोगोसेनो जोंनिया गामि ओनसोलाव थानायजों लोगोसे जोङो न'आवनो जा एसे हा दङब्ला जोङो बे हायाव जोङो जा मिथिंगानिफ्राय मोननाय हार जेरै जोंनि मोसौनि हासार आरो खानस्रिखि आरो बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बिगुरफोरजों जोङो हासार बानायनानै बिरोंदामिननि जा खहा गोनां हासार बेखौ बाराया बाहायालासिनो जोङो जानो हायो आरो जायजों जोंनिया देहा एबा सावस्रियाबो जोंना मोजाङै थायो बेनि अनगायैबो गामि जोंना सोहोर ओनसोलाव थानानै जोङो बेराफारसेथिं गोबां मुलाम्फा जोङो मोननो हायो जेरै सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां सोलोंथाइ लानानै जोङो जों न'खरखौबो मोजां सोलिलांनो हायो बेराफारसेथिं जोङो सोहोर ओनसोलाव थानाय सुबुङा साननायफोरा एसे आलादा जायोआरो लोगोसेनो सोहोर ओनसोलाव जों बुंनो थाङोब्ला खामानि याव नांथाबनानै थानायनि जाउनावनो जोङो न न' सुंनि जा सुबुं बेजोंनो सावरायनो एबा बिथांनि मुं एबा बिथांनि न'खराव खैजोनसो सुबुं फोरोङो बेखौ एसेबां नोजोर होनाय जाया आरो जोंङो बेराफारसेथिं जोङो गामि ओनोल ओनसोलनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव न' संनि साफ्रोमबो सुबुंजोंनो जोङो सानफ्रोमबो नुलायनाय आरो सानफ्रोमबो रायलायलायनाय जाबाय थानायनि थाखाय जोङो न'खरनि न'खर गंसेनिनो सुबुंफोर बायदियाव अनलाय लायनानै सासेया गुबुननो अननाय आरो सासेयाबो बिनो अननायखौ माने जों होलायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो आरो सि जा गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बिथां बिसोरो माने गावजों गाव गो रोबलान लायनायजों लोगोसेनो नांगौनि समाव ओ मददखौ होलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ ओ दा नोंथाङा गामियारि ओनसोलनि ओ मोजां जाहोनखौ होनबाय आं दा सोहोरारि ओनसोलनि गोनांथि जाहोनफोरखौ होननो सानदों। ओ गामिनि जुयै माखास से खहाफोरबो दं। ओ सोलोंथाइ फसंथान देहा फाहामसालि आरो हान्था मेला खाबुफोरनि नोगोरफोर बादि ओ जौगाजानाय नङा नङा ओ गोबां गामिफोरनि गामिफोराव खामानि मावनायनि खाबुफोरा खम जायो। जायनि थाखाय लाइमोनफोरा मोजां साख्रि नागिरनानै नोगोरफोराव थांनो गोनां जायो। ओ नोंथाङाबो बुंखादों नोगोरनि जिउआ गामिनि जिउनिख्रुइ जोबोद गुबुन‌। नोगोरा गोदान मुगानि बिलों ओ बिल्दिंफोर दारिमिनफोर शपिं सेन्टारफोर फरायसालि फरायसालिमाफोर ओ देहा फाहामसालि आरो रंजानायनि खाबुफोरजों मोनसे ओ गेदेर जौगानाय ओनसोल। नोगोरफोरा फालांगि खारिथि बेरेंदामिन सावस्रि जोथोन बेंक बायदि बिथिङाव गोबां साख्रिनि खाबु होयो। गुबुन गुबुन ओ हारिमु धोरोम आरो बें ओ बेकग्राउनि सुबुंफोरा नोगोरफोराव जयै थायो जाय मोनसे रोखोम आरो जिउ गोनां समाज सोरजियो। ओ जोंनियावथ' गामियाव बेबायदि ओ साख्रिनि सुबिदा गैया नालाय नोंथां बेनिखायनो जोङो गामियाव थाना थानायमोनब्लाबो जों सोहोराव थाहैनो गोनां जायो। बेबायदिनो सोहोराव थायै थायै सोहोरनि ओ अइभास नांनानै ओ ओ बेबायदिनो गामि ओनसोलाव फैफिननो बानाय जालाङो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
ओ नोगोरनि देरसिन मुलाम्फाया जादों साबसिन सोलोंथाइ आरो सावस्रि जोथोन मोननाय ओ नोगोरफोराव मोजाङै ओ साखा फारायै फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालि देहा फाहामसालि आरो बिजिरसं सं मिरुफोर दं ओब फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो जेराव अम बेरामिफोरनि ओ दो बेरामिफोरा गोजौ थाखोसिम फाहामथाय मोननो हायो नोंथाङा बेफोरनि फारसे मायबाफोर बुंनो सानो नामा?
ओ थारैनो ओ जोङो जा गामि ओ ओनसोलनि बेलायाव आरो सोहोर ओनसोलनि ओ गामि ओन ओनसोलनिख्रुइ जोङो सोहोल सोहोर ओनसोलनि बेरायाव बेलायाव जोङो गोबां ओ गोजौ
जोङो सोलोंथाइ आरो फाहामथाइफोरखौ मोननो हायो ओ बेनो आ ओ सोहोर ओनसोलनि मोनसे ओ मोजां खाबु आरो। बेनि अनगायैबो जोङो सोहोर ओनसोलाव दा आथिखालाव जोङो ओ सोरखारा नाजा जानाय बायदियै जोंनि गामि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ
जा फरायसालि लुफुंनाय आरो देहा फाहामसालि लुफुंनाय एबा गोदोर गोदोर दालां ओ लुफुंनाय बेफोर खामानिया सोलिबोगासिनो ओ सो खाराबो एसे नाजाबोगासि नो जायनि जाउनाव गामि ओनसोलाबो एसे डेभलप जानो हमदों आरो ना। आथिखालनि समाव बेनि अनगायैबो जोंनि जा ओ सोहोर ओ गामि ओनसोलनि लामाखौ जोङो आथिखालाव अखा हाब्रा अखा हाब्लाथाय ओ जोंना हाब्रु गोजा जायो जायनि जाहोनाव जोंनि जा थफोर बे ओ फरायसालियाव थांग्रा गथ उन्दै उन्दै गथफोर बिथांमोना स्कुलाव थांनाय एसे उ उसुबिदा जायो आरो फरायसालियाव थांनो बेनिखायनो ओ सोरखारा बेखौ नोजोर होनानै दा आथिखालाव ओ लामाफोरखौ मोज मोजांनि सायाव मोजां खालामनायनि एसे नोजोर एबा बिथोन होगासिनो आरो आरो खामानिखौबो मावगासिनो थानायखौ आं नुनो मोनदों आरो अब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां औ नोंथां
साबायखर साबायखर नोंथां नोंथांजों दसे सम सावरायनायनि थाखाय
औ औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोनथों नोंथां